हेल'नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
अ' नोंथांनिसिम गोजोन बेलासेनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ औ। नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय मोनाबिलि समनि।
औ औ नोंथां। आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं माने नोंथांजों जोंनि बैसागु बर'फोरनि बैसागुखौ माबायदि बिदिहाय जों माने खुंलाङो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां सावराय जागोन।
औ बिदिब्ला आं एसे बुंफोरना होनोसै नङा होनबा नोंथां।
औ औ
औ जिहेथु जोंहा बैसागो फोरबो नङा होनबा
औ
औ जोंथ' बेखौ गासैबो बर'फोरानो माने जोङो माने बे फोरबोखौ फालियो। जेनेबा रंजा बाजायै फालिनानै जोङो खुंनानै जोङो माने बिदाय हरो आरोना। ओ जोङो गिबियावनो जोंहा बैसागो फोरबो होनबा जोंहा मोननै फोरबो जायो ओ जेनेबा जोङो मोसौ फोरबो आरो मानसि फोरबो जायो जोंहा। जेनेबा मानसिनि बैसागो मोसौनि बैसागो बिदि ओ जेनेबा जोङो मोसौनि मोसौनि बैसागुखौ जोङो मा समाव फालिनाय जायो होनब्ला जोङो जोङो सैथो दाननि जों माने लास्ट जोबथारनायाव माने जों मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां
ओव-ओव-ओव
जेनेबा जोङो मोसौनि बैसागुखौ माबायदिहाय फालिनानै जोङो बिदाय हरो होनब्ला जोङो मोसौखौ गिबियावनो जोङो माने थुखैनाय जायो आरोना जोङो बे मोसौखौ थुखै थुखैनाय समाव माने जोङो एसे जेनेबा मुवा बेसाद नांगौ जायो जेनेबा दिग्रि गुथि थाराय बिदिनो लाव फान्थाव बिदि जोंनो बेस बेसाद नांगौ जायो जेनेबा जोङो बेफोर बेसादखौ माने जोङो जेनेबा मोसौ बैसागोनि बे सानखालिनि सानसे सिगांनो माने जोङो बुथुमना लानाय जायो आरोना जेब्ला लाव फान्थाव बेफोर माने थाराय बिदिनो दिगलि गु बिदिनो बेफोर बायदिसिना हालदैफोरखौ जोङो माने बुथुमना लानाय जायो आरोना जाहाथे जोङो माने बे बोसौ सानखालि माने जों बैसागोनि सानखालि माने जोङो फुङावनो माने मोसौखौ माने थुखैनानै माने बिसोरखौ माने फालिनाय जायो बेनि थाखाय थाखाय जों माने सानसे सिगांनो माने औ बेनि थाखायनो जों माने सानसे सिगांनो बुथुमनानै माने जोङो फुङावनो माने माबानाय जायो आरोना जेनेबा मोसौखौ जोङो थुखैनायबो जायो नालाय औ बिनि बिनि सानखालिनो माने जोंहा माने ओ मा होनो बेखौ माने औवा हाथियावहाय जोङो माने मोनसे मालाबो बानायनाय जायो आरोना जेनेबा लाव फान्थालखौ सुनानैहाय जेनेबा बिलाइफोरखौबो सुजाफानो होयो माने जों बेखौ गलि एबा न'नि हुखुम मुदायाव मान माने बारान्दाफोराव माने जोङो थेबनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेनेबा जोङो बे मोसौखौ थुखैनो लांबाय जेनेबा बा जोङो माने बे मोसौखौ थुखैनाय समावहाय माने जोङो लाव फान्थालखौबो सारना होनाय जायो। जेनेबा जों खुगा मेथाइबो खनो बेयाव माने सारना होनाय समाव जेनेबा ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरा हानजा हानजा होननानै जों मोनसे बे खुगा मेथाइबो माने माने बिसोरनि मोदोमावहाय जोङो माने लाव फान्थावफोरखौ साननानै होनाय जायो आरोना औ बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैखांबायबो बिदिनो जेनेबा जोङो दिरुं -बो माने बिसोरखौ गोदान होनानै जोङो एंगारना होबोनाय जायो आरोना
थारैनो
औ बिदिनो जोंहा मानसिनि बैसागु होनबा जों एख थिरिखआवबो जों मानसिनि बैसागु औ जोङो गिबियावनो जोङो एक थारिखै होनोबाथ' जोङो जेनेबा बिदिनो मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोना एक थारिक खालि माने जोंहा बोर होनाय गिदिरफोरनिफ्राय जों माने उन्दैफोरा बोर लानाय बेफोरबायदि हाबाया सोलियो आरोना जोंनियाव औ जेनेबा जोङो गिबि जेनेबा आबै आबौ जानाय जेनेबा जोंनि बिमा बिफा जेनेबा जोंनि आइ बाबामोननि जेनेबा आदा बिसिनि बिदा जोंना आयं जायो बिसोरनियावबो जोङो बिसोरखौबो जोङो नआव थांनानै माने जों बिसोरखौबो खुलुमहैनायखौ जोङो माने बिसोरनिफ्रायबो जों बोर लायो बिदिनो जोङो जोङो मोनसिनि एक थारिखखौबो बिदिनो जोङो एंगार हरनाय जायो आरोना
औ
औ बिनि उनावहाय जोङो नैथि साननिफ्राय माने जोंहा मोसानायनि सान जाबाय जोंहा
जायो औ
जेनबा जि गान्नाय जोमनाय जोङो दखना जाबाय दखना बिदन जेनेबा जोंहा गामसा थाहैबाया जोंनि गामसा गोथां कलारनि जोङो बांसिनानो गानो
औ औ
आरनाइ फारसा लायो जेनेबा दाथ आरो आरनाइ गस्ला गस्लाबो ओंखारबाय आरनाइ गस्लाखौबो जों गानो
औ
बिदिनो जोङो जोंनि हारिमु हारिनि जोङो बर' हारिनि जों गाननाय जोमनाय खौ गाननानैहाय जोङो खाम जथा सि गासैबो सेंग्रा सिखफ्रा जेनेबा बोराय बुर लिनि हानजायाबो एक्सट्रा जाहैबाय गथ गथायनियाबो जाहैबाय सेंग्रा सिख्लाफोरनियाबो एक्सट्रा दानिया बिदिनो जोङो ज ज माने गुबुन दाबसे जायगाफोराव माने बिदिनो जोङो रंजााहैयो आरोना खाम सिफुं जथा लानानै बिदिनो गुबुन दाबसेनि जेनेबा गुबुन दाब जागानि माने बरफोराबो माने जोंनि गामियावहाय फैनानै जों गामियावबो जों रंजाफैनायखौ नुनो मोनो थिग जेरैहाय जों थाङो बिदिनो जोङो बेखिनि सानखौ माने जोङो रंजाहैयो आरोना जेनेबा लास जोबनाय जेनेबा स्नि दिन जाहैबाय जोंहा बे सानखालि जोबनाय सानखा खालि जों गामियाव मोसाफैनायखौ नुनो मोनो आरोना जेनेबा गुबुन गुबुन गामियाव बे दथि सानावलागै माने जों थाङो नै- नै-नै नैथि साननिफ्राय
औ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
औ ओ नोंथाङाबो एसे जेनेबा नोंसोरहाव ला बेआवहाय माने माबायदिहाय बैसागुखौ खुंलाङो एसे फोरमायना होगोनो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो ओ नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय ओ थिग बेबादिनो जोंहा ओ बैसागुआ बरफोरनि ओ गाहाय आरो बयनिख्रुइबो बयजोंबो अनसायजानाय फोरबो बोसोर गोदाननि नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा ओ दा बे गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय ओ बैसागु बैसाग दाननि ओ से खालानिफ्राय जोंहा ओ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना जोङो नङा होमबा जोंनि जोंनि बरफोरनि समाजारि हारिमुवारि आरो बायदि रोखोमनि ओ समाजारि हारिमुजों ओ लोब्बा थानाय मोनसे फोरबो नङा होमबा एयो बैसागुआ
औ औ नंगौ औ
औ औ दा दा गो बै बैसागुनि दान मा होनो इखो गोदान बोसोरखौ बरायनाय होननानै जों बैसागु बोथ बोथोरखौ गनायना लानाय जायो गोजाम बोथोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोथोरखौ बरायनाय नङा होमबा नोंथां। थिग बेबादिनो औ औ मोसौ थुखैनायखौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो अ बैसागुखौ मोननै रोखोमाव मोननो हायो जों नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मोसौ थुखैनाय आरो ओ मान मानसि बैसागु मोसौनि बैसागु आरो मानसि बैसागु दा
औ
बैसागुनि सिगां दिनखौ एबा से एक थारिखनि सिगां दिनखौ जों जोङो मोसौ बैसागु होनना फालिनाय जायो। दा बे दिनाव जोङो ओ मोसौखौ दैमा एबा फुख्रिफोराव लांनानै ओ थुखैयो बायदिसिना ओ थाव फ़ननानै जोंहा थाव गुबै फोननानै। मोसौखौ थुखैनाय जायो थुखैखांनानै जोंहा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बायदिसिना फानेलाव ओ फान्थाव बायदिसिना हालदै ओ माइ गुथि दिगलिथि बिलाइजों जोंहा ओ मोसौखौ नोंथां बुंनाय बेबायदिनो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरै एरलांबाय था होननाय बाददि जोंहा मोसौखौ थुखैनाय जायो नङा होमबा अ अ सारना होनाय जायो मोसौनो। थिग बेबादिनो जोंहा मोसौखौ
ओ जोंहा थुखैखां ओम माबाखां जोंहा मोसौखौ हगार हरनाय जायो ओ ओ फोथाराव उदाङै जाब जाबायथों बेरायथों होननानै जोंहा मोसौखौ हगार हरनाय जायो। थिग बेबायादिनो जों हा मोसौखौ मोनाबिलियाव ओ फागा गोदानजों जोंहा खानाय जायो। गलियाव नङा होनबा नोंथां फुजा होनानै जोंहा फागा गोदानजों मोसौखौ खानाय जायो दा नैथि दिनाव जोंहा मानसि बैसागु जानानै फैयो दा बै दिनखालि जोंहा बरफोरनि गोदान बोसोरनि जागायजेननाय होनना मिथिनाय जायो। जोंहा ओ से थारिकखौ बैसाग दाननि से थारिखखौ थिग बेबा दिनखालि जोंहा गोदान गाननाय जोमनाय गासैबो नखरनि सुबुंफोरा फुङाव ओ दैजों दुगैस्रां लोबस्रां ओ गोथारै दखना गोदान गामसा गोदान बायदि बायदि गोदान गोदान गानग्रा गाननानै जोंहा हा गेदेरफोरखौ मान होनाय जायो नङा होनबा खुलुमनाय ज जायो लोगोसे आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। थिग बेबादिनो बोराइ बेन्थ गामिनि बोराइ बेन्थ बुरै बेन्थफोरखौ जोंहा ज ज सेंग्रा सिख्लाफोरा उन्दै फोरा ज ज थाङै थाङै जोंहा गामि गामि बोराय बोरै बेन बोराय बुरै फोरखौ जोंहा ओ मान बावहैैनाय जायो एबा खुलुमनाय जायो नङा होमबा? थिग बेबादिनो जोंहा गेदेर ओ गेदेरा उन्दैखौ मा अनसायनाय अननाय बे थिग बेफोरबायदि खामानिखौ जों नुनो मोनो। मोनो बै दिनखालि बेनि उनावहाय जोंहा ओ नुनो मोनो गामिनि गासैबो मानसिफोरानो जोंहा ज जयै थांनानै ओ थानसालिफोराव फोरबो खुंहैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ दा बैसागु बैसागुआव जोंहा मोसानाय आरो रोजाबनाय होननानै बुङोब्ला बैसागु ओ फोरबोआव जोंहा गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासै गासैबो ज जयै जोंहा ओ रंजा बाजायै बैसागु मोसानाय खौ जों नुनो मोनो दा बै बेवहाय जोंहा बैसागु मो सानायाव बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ गामसा गाननानै जोंहा मो सानाय नुनो मोनो नङासै होनोमबा नोंथां? दा जोंहा खाम सिफुं आ थरखा जथा बायदि बायदि रोखोमनि दामजु लानानै जोंहा न' न' मोसानायखौ जों नु नो मोनो नङा होमबा नोंथां। खोनादों ना? हेल' नोंथां। औ औ औ औ दा बैसागु बोथोराव औ औ औ। जानाय लोंनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागु बोथोराव आ जौ। माइब्रानि जौ जोङो से बोसोर नै बोसोर गाहाम जोंहा फि नानै दोननानै लोंनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? दा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा बैसागु बोथोराव आ गोबां रोखोमनि ओ गोखा गोखै फिथाइ सामथायाइ आ गोखा गोखै मैगं थाइगंजों जामुं जानाय खौ जों नुनो मोनो बैसागु बोथोराव नङा होमबा नोंथां। थिग बे बेबायदिनो जोंहा आ बायदि रोखोमनि फिथाइ आ फिथाइ सामथाइ जानायजों लोगोसे मैगं थाइगं जानायखौबो जों बैसागु बोथोराव नुनो मोनो दा बेनि गेजेरजोंबो जोंहा बैसागु बोथोराव मोसानाय रंजानायनि अनगायैबो जों हा ओ गामि गामि ओनसोल ओनसोल बैसागु बोथोराव एबा बैसागो दानाव गेदेर गदेर ओ हाबाफारि खुंनो लायो जेरैहाय फोरबो खुंनो लायो जेरै ओ बेवहाय बाहागो लायो हारिमु मोनाबिलि हारिमु मोसानाय बायदि बायदि गेदेर गेदेर आ हाबाफारि खुंलांनायखौ जों बैसागुदानाव नुनो मोनो नङासै होनबा नोंथां? खोनादोंना औ औ थिग बेबादिनो जोङो गोदोबो थिग बेबादिनो बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों आरो आथिखालबो जोङो जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजा रंजा बाजायै जोंहा बोराय। बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो रंजा बाजायै ग्रोम ग्रोम। बैसागु बोथोरखौ आ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ आ। बरायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ औ थारैनो नोंथां जोंहा समाव जानानै फैबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनो मोननानै औ औ औ औ गोजोन्थों।